अ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मोजाङै दं ना?
औ नोंथां मोजाङैनो दंथ'यो
औ आंबो मोजाङैनो दं।
औ
औ आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो साननानै नोंथां आंनो एसे सम सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला आं बुंलांसै नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ
औ नोंथां थारैनो जोङो आबहावा बुङोब्लाथ' जेरै जोङो आबहावानि सायावनो एसे आं सावरायलांसै आबहावा बुङोब्लाथ' जों दानि जुगाव आबहावाया एसे गुबुंले जानो हमबाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ जेरै जों आबहावा बुङोब्लाथाय जेरै जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ जेरै जोङो दैफोराबो एसे ओ दै- दैफोरखौ जोङो एसे साफा सुफा लाखिनांगौ। आरो जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो गायनांगौ आरो जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ खौथ जों दानिया गायलायबाबो जायो जेरै जोङो बिफां -लाइफां फ्रा जेरै खान्थाल बिफां सेमफ्रें बिफां थाइजौ बिफां गोबां रोखोमनि गाम्बारि दंफांफोरा रज' रज'यो नङा होनबा?
औ औ नंगौ
औ आ आथिखालनि मानसिया जेरै दानि जुगनि मानसियाथ' जेरै आथिखालनि मानसिया जोबोद मोजां मोन आरो ना बेफोरखौ स सांग्रां लाखियोमोन दानि दानि जुगनि मानसिफोरा एसे सांग्रांखौ ओ एसे नागारनो हमबाय नङा होनबा? जेरै जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बे बे ओ बे जेरै ओ आबहावाखौ एसे गुबुंले खालामनो हमबाय जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाङा। थेवब्लाबो जोंङो दानफायनो गोनां जायो नङा होनब्ला बन जानो। थाखाय औ खायसे मानसिया गेसफोर थाया नाया ना लाय ओंखाम ओंख्रि संनो बेनिखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानफानाय जायो आरो ना जेरै एसे साया नांब्लाबो जेरै जों जिरायनो थाख य जागाखौनो मोनि जालांबाय नङा होनबा?
औ औ।
औ आरो बेनिखायनो जोङो बेनिखायनो जोङो दा बे दंफांफोरखौ दान फायखायनो जेरै जोङो अबेबा खाथियाव दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो जोबोद खस्थ'। आरो जोबोद गुबुंले आरो ना जेरै जों थाउनाव सहराव थांब्लाबो जेरै जों गारिफोरनि धुङा मोनजायो, द्रनफोरनि गेसाव गोफोनफोरखौ जोङो मोनांसुनो गोनां जायो, थेवब्लाबो जोङो बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो जों दावबायनानै फैथारो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो थारैनो जोबोद गुबुंले जानो हमबाय बुंनो थाङोब्ला जेरै दानि जुगनियाव दानि जुगाव जेरै ओ गोबां कम्पानि गिदिर गिदिर ओंखारबाय नालाय बेफोरनि जोबोद गेस जेरै बायदिसिना ओ कम्पानिनि गोबां रोखोमनि जेरै ओ जेरै ना नानि कम्पानि जेरै नाथुरनि कम्पानि गोबां दङ नालाय टाउन सहराव जोङो बेफोरखौ बेफोरनि गेसखौनो जोङो लानो गोनां जायो आरोना गेसाव गोफोनखौ जेरै जोङो बो बासफोरजों थाङोब्ला जेरै गारिफोरजों गारि मथरजों थाङोब्ला बेफोरनि गेसखौ जों लानांगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ, जोबोद खस्थ' जायो आरो जोङो होमबा नों थां हायोबा एसे फोरमायनानै हो आबहावानि बागै।
औ आबहावा बुङोब्लाथ' जोंनि आब'हावा ओ जेरै जोङो बिफां लाइफां ओ निफाय जोङो गोबां अक्सि जेन मोनो नङा होनबा? बिदिनो जोंहा बिफां लाइफां जोबोद गोनांथार आरोना बिदिनो बिफां लाइफांखौ ओ गायनायबो जायो आरो बिदिनो दानफायनायबो जायो आरोना जोंनो बि बिफां गोनांथि मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बे जोंनो ओ काट मोननाय जायो बेजोंनो न' न' लुनो हायो। जोङो बिदिनो बायदि बायदि बानायनाय नुयो आरोना जोंना दा जेरै उन्दुनाय बिसना बेफोर खौबो जोङो दंफांनि खाथजोंनो बानायनाय जायो आरो बिदिनो खोरखि बेफोरखौ जोङो बिजोंनो बानायनाय जायो आरो ना बिजों लोगोसे जोंहा ग'खौ मोजां थासारि खालामनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां गायनांगौ जायो आरो। ओ बिदिनो औ बिदिनो आब'हावा माबोरैहाय गुबुंले जादों होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां गेफ गेसाव गोफोन बिदिनो गारनाय जायो आरोना बिदिनो लामा सामा जों बाजारफोरनिफ्राय जे पेकेट मोनबोयो मे गं थायगं बायनानै बेफोरखौ जोङो सावनानै होनांगौ आरो जाहाथे ओ ओ बेयो जेराव मेराव गारनाया गुबुंलै जाया बे
औ नोंगौ औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बांसिन टाउन सहराव बांसिन नुनो मोनो आरोना जेरै के बथल गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरखौ गारनाय ज नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जेरै टाउन सहराव एसेबो साफा खालामा नालाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो साव गोफोनफोरखौ आरो जेरै ओ जेराव बिसोर बिसिनि थासारिफोरा जेरै खाथि खाथि न'फोराबो खाथि खाथि नालाय बेनो बेखौनो बे गारनाय जायो आरो ना जेरै गुबुंले जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला बिफां फांसे गैया जेरै टाउन सहराव थाङोब्ला जेरै जिरायनो थाखाय साया दसे जिरायनो थाखाय सायाबो गैया जेरै जोङो जोबोद खस्थ' जायो जेरै दावबायनो फारसे थाङोब्ला जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' बे बेफोरबायदि जेरै मुगैना मुगैथावना जेरै जायगा गैया आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला
औ
औ थेवब्लाबो जोंनिथिं एसे बिदिनो इसे हाथाय बाजार जायोब्ला इसे ओ जेरै गेसाव गोफोनखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै गारनाय जेरै अमा दानोब्ला जेरै गेसाव गोफोनखौ गाननानै होनाय जायो जेरै अमा अमा दाउ दानोब्ला जेरै जों गांफोरखौ जेरै ओ सावनानै होआ जेरै जोङो बयलार मासे दानोब्लाथाय जेरै जोङो गांफोरखौ गारनानै दोननाय जायो आरोना बेफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्लाथाय गोबां रोखोम गुबुंले जानो हमबाय आरो जेरै जोङो जोंनि खाथि खालायाव गैयाब्लाबो जेरै ओह मासे दाउ ओह जिरायनो एबा जेरै मासे जुनार जिरायनो थाखाय साया गैया आरो ना जेरै दा दानि जुगाव जेरै बिफां लाइफांफोरखौ औ फोजोबस्रांनो हमबाय नालाय थेवब्लाबो बिदिनो जोङो साखोन सिखोनखौ जोङो एसे थाब्ला मोजां जायो आरो जाहाथे जोंनि बेमार आजारफोरा बेफोर बुंलेजों साग्लोबा
औ नंगौ नोंथां ओह जोंहा दा आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजार जानो हमबोदों नङा होमबा बिदिनो औ बिदिनो जोङो आबहावाखौ ओ मोजां थासारियाव लाबोनांगौ आरो ना जोंहा मोजाङै साब सिखन खालामनानै ओ जेरैहाय जोङो बहाबा थांनानै बिदिनो ओह जि गाज्रिफोर नुबोयो बेफोरखौ जोङो मोजां खालामनो एसे नाजानांगौ आरोना नोंथां औ औवाया गोबां थासा मोजां थासारियाव फैगोन ना बिदिनो जोंङो गाइनाया गोनांथिथार आरोना आबहावानि मोजां खायनो औ बिदिनो जोङो बहाबा गारि मथर गाखोनो थांबा बिदिनो बिनि खौनो जोङो मोनजायो बिदिनो आबहावाया औ गुबुंले जायो आरो ना।
औ थेवब्लाबो जोङो एसे सांग्रां थानाया मोजां आरो ना जेरै जोंनि थाखाय बेमार आजारफोरा साग्लोबा ओ गुबुनाव थांङोब्लाथ' जोङो बेमार आजारखौ साग्लोबनानैब्लाबो जोङो थांनाय जायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
बांसिनानो जेरै जोङो गारिनि थुङा इदिनो ट्राफिक जानाय जेरै जाम जानाय बेफोरनि थुङाफोरखौ जों मोनजाना जोबोद लोरबां जायो आरो गुबुन फारसे थाङोबा दावबायनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै बेफोराव जेरै ओ जेरै सान्दुंनि जोबोद गोसा जायो आरोना जेरै जोङो बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय जेरै जोङो सायायाव दसे थानो होनब्लाबो मोना जेरै टाउन सहराव थाङोब्ला
औ
औ
जोंहा बिदिनो ओ गोबां ओ माने प्रब्लेम जायो आरोना बिद दि आबहावा गुबुंले जायोबा औ ओ जेरै जोंनो दैनिबो गोनांथि
औ दैनि थि गोनांथि जायो औ
आथिखालावथ' गोबां दै फोरावनो ओ गाज्रि बेसाद गारनानै हरग्रा जाबाय बिदिनो आरो बेजों लोगोसेनो दा दैबाना जायोना जोंहा बे दैबाना गोबां सुबुंफोरा लोमजाव जानानै बिदिनो जिउ खहा जानानै बिदिनो सोरबाफोर साहा दै बानायाव ओ मानसि गोथैफोरबो ओह गोजावना फैनाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरो बिदिनो थाव बुथारनानै बेयावनो गारना हरनाय मोसौ ओह बोहैबोनाय बिदिनो गोबां बिदिनो जोङो दैबानाफोराव नुनो मोनबोदों आरो।
आरो जोङो दानि आबहावानि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' दानि जुगाव ओ दैबानाजों बुखारजानाय जोबोद जेरै खहा जानाय आरो ना जेरै ओ जोंनि बर' सुबुंफोराल' नङा गोबां गोबां ओनसोलनि हारिनि मान मानसिफ्रानो जेरै-दैबानाजों बुखार जानाय आरो ना जेरै- दाउ अमाफोरब्लाबो मोसौफोरब्लाबो जेरै बे दैयावनो जेरै थैनानै थानाय गुबुंले जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। औ जोबोद गुबुंले जाजोब्बाय दैफोरा दानि जुगाव आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन, बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलआवल' नङा जेरै गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जेरै जोङो दैयाव प्लास्टिक बथल गोबां रोखोमनि थैना थायो आरोना जिबौ एम्फौ बायदिसिना गुबुंले जाजोबनो हमबाय
औ औ
औ औ नोंथां
ओ औ आरो बिदिनो जोंहा ओम जोङो बेखौ मोजां खालामनांगौ आरोना जोङो बिदि दैफोराव बिदि गाज्रि बेसाद फोरखौ जोङो गारना हरनो नाङा, जोंहा दैयाबो मोनसे मोजां ओ बुस्थु जेनेबा जोंनिनो मोजां नालाय जों बेयावनो दुगैयो बेयावनो सोरबा दै लोङो बेखौनो ओ बिदिनो मोजां बुस्थुफोरखौ जोङो माबा नांगौ आरोना बिदि गाज्रि बेसादफोर गारला बायनो नाङा
थ' जोङो बेफोरनि निस्रा दैफोरखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना जेरै आगोलनि दिनाव जेरै गुबुंले जानो हमाखैमोन जेरै जोङो एसे निज्रा फैब्लानो दैमाफोराव बेखौनो लोङोमोन आरो दानि जुगावथ' बिराद गुबुंले जाबाय
औ औ
औ
औ बिदिनो जोङो मोजां साफा आरो जोंनि आबहावाखौ मोजां थासारियाव लाबोनांगौ आरो आबहावाया जोंनि थाखायसो मानसिफोरनि थाखायसो गुबुंले जायोना बेखौ रावबो खालामा बिदिनो जोङो मानसिया मोजां
फोरानो साखोन सिखोन थायाब्ला जेरै आबहावाया गुबुंले जाखागोन जेरै जोङो साखोन सिखोन थानो हमब्लासो जेरै आबहावायाबो आगोलनि बायदि जेरै आगोल मोजांमोन बेफोरबायदि फैफिनगोन आरो
औ
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा स
औ जोंना समाबो जानोसै औ नोंथां थारैनो नों थांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननायखो जासिहरनाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां। गोजोन्थों।